हेलौ
अ माबेथ' बिजनेसआव रायलायनो?
ओ जेनेबा रायलायसिगोन बिदिनो जा फैयो गोसोआव ओ नोंथाङा दा फुंबिलिनि मा खालामगासिनो दोङो?
आं
औ हेलौ नोंथां खोनादों ना?
नेटनि एसेब जादों ना?
हेलौ
अ हेलौ
औ नोंथाङा जिखुनु दा खोनाबायना?
औ खोनाबाय दे।
ओ नोंथाङा दा फुंबिलिनि मा खालामबाय दोङो?
आं दुगैनानै बार जागासिनो दङो सोना आकसालियाव जिरायना।
औ आं नोंथांनियाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन?
सोंजायो।
ओ जेनेबा आथिखालाव ओ सासे सुबुङा गामियाव थानानै बा सोहोराव थानानै माबे मोनसेयाव थायोब्ला ओ जेनेबा गावनि न'खरखौ मोजाङै सुफुंलांनो हायो आरोना खामानि मावनानै नोंथा बेनि सायाव मायाब बुंनो हागोन नामा?
आं दा बेखौनो बुंनो सानो गामियाव थानाय आरो नोगोराव थानायजों जेनेबा खोथा गैया माने नों जुदि गामियाव थानानैबो आबाद मावोबा बेफार फालांगि खालामोबा नों संसार जानायाव बा गावखौ जौगाहोनायाव माने गोबां मदद जायो आरो गाव जौगायो आरोना गाव आबाद मावनानै बेफार फालांगि खालामनानै गोबां रां खामायनानै गावनि न'खर खौ सुंथानो हायो आरो लोगोसे सोहोराव थानाया जेनेबा नोङो जुदि गाव निजा एख' आखाइनि स्किल गैयाबा कम्फानि फोराव खामानि मावनानै नों गोबां रां आरजिनो हायो बेबो मोनसे मोजां राहा।
नोंथाङा थारैनो जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों जेनेबा गामियाव थानाय एबा सहराव थानाय जेबो फारागथि गैया गावनि सायाव सोनारो। सानांगोन आरोना नोंथाङा जुदि ओ बायालासेनो मावनानै जानो रोंबा जेरावबो थागोन ओंखामा जेरैखिबाबो
अखोमा जेरावबो दं गामियाव आरो सोहोर राव थानायजों लोगोसे जेबो फारागा गैया।
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा बिदिनो दावबायनानै मोजां मोनो नामा?
दावबायनानै आं मोजां मोनो जोबोरैनो।
नोंथाङा बिदिनो माबाफोर मुंदांखा जायगाफोराव थांफेरदोंमोन नामा?
मुंदांखा जायगा होनोबा जोंनि नैबे इण्डियानि खाथि नांजाबनाय भुटानाव थांदों आङो।
औ आङो दा दासिमबो बे भुटानाव थांनोहायाखै। भुटानाव थांनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों आरो बे भुटाननि सुबुंफोरनि रायलायनाय एबा जागाफोरा माबायदि नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आंनि सिगाङाव?
औ औ हागोन भुटानाव माने जागायालाय जोबोर समायना। आरो बि सिना गोबां दिडिसिप्लिन।
औ
बिसोरनाव माने जोंनि आसामनि बायदि मैला मैथा नङा आरो जायगाफोरा। गोबां साखोन सिखोन लामाफोरावबो बिलाइ दोंसे नों नुनो थाङा।
औ
बिसोरनि मानसिफोरा माने जेनेबा गावबा गावनो जेन माबायदि साखोन सिखोन लाखिनांगौ बेखौ बयबो माने ओ हुदखौ उन्दैनिफ्रायनो सोलोङो नालाय। गासिबो ज' मावो आरोना जोंनि आसामनिफोरा आरो बिदि नङा बेयावनो गारो बियावनो जायो बिसोरनो बिदिबा बिसिनिया गोबां मोजां मानसिफोराबो। रायलायनाय आरो थानाय गाननाय जोमनायफोरा गोबां डिसिप्लिन आरो जोंनि साय बहुत फाराग दं।
औ औ
जायगायाबो गुसु जोबोर मोजां आरो भुतानावहाय।
ओ खोनानो मोनदों भुटानाव जानाय लोंनाय एबा मैगं थाइगंफोरा जोंनि भारत हादरनिख्रुइ एसे खम जायो बे बाथ्राया सैथोना नंखाय नोंथां?
बे बाथ्रायाथ' सैथोआनो।
औ।
बिसोरो गावसोरो आबाद मावनानै गावसोरो फानो। आरो जेनेबा जों माबा मोनसे बुस्थु बायोबा खमावनो मोनो माने टेक्स खम आरो ओजा
औ।
बेनि थाखाय जों खमाव मोननो हायो माल
ओ ओजोंहाय हाजो म भुटानावथ' होनबा हाजो सायावसो नङा होमबा बे फोराव जों लामाया थ' गोजौ गाहाया बेयाव माबाफोर नोंथाङा थांफेरनायाव खस्थ' मोनदोंमोन नामा?
खस्थ'थ' ओरै नङा मानोना दानिया लामाफोरा गासिबो फाखा लामा जाजोब बाय आरो जेनेबा दानि नैबे जौगानाय मुगायाव फाहार सायाव बाबो लामा बानायनो हानाय गोबां बायदिसिना मेसिन सिन गारि गुरा ओंखारबाय नालाय
औ।
बिसिनियावबो माने जोंनि जेरै जोंनि हायननाव जेरै बिसिनि हाजो एरियायावबो बेफोरबायदिनो माने जौगानाय आरो ना?
आरो नोंथाङा बेलेग जायगाफोरावबो दावबायफेरदों नामा भुटाननि बादै?
बेलेक दैमा - दैसा खाथियाव फोराव माने जोंनि नैबे भुटान भाहार जेनेबा माबा दारागाव थांबाय सुइगि थांबाय मगामासि थांबाय जोगोम
ओरैनो बगामाथिफोराव बेरायनो थाखाय जायागाया माबायदि नोंथां?
जागायलाय जोबोर समायना दै बोहैनाय दैगोजों दैै मानि नों बेयाव थांबा माने गोसोखौ ओरैबायदि फ्रेस मोनो जे नों नोंनि मोदोम देहानिफ्राय माबा मोनसे गिलिर बुस्थु गार- गारना फैबाय आरो बेफोरबायदि रेजें मोनो बेफोराव थांबा। खबर
ओ नोंथां बेवहाय फेमिलिफोर लांजागोन ना न'खरनिफोर थांजागोन ना?
औ फेमिलि लांजागोन बेहाय जेबो प्रब्लेम गैया। जाय जायगाया जोबोद समायना नायनो बिदिनो गा मानसि फोरा गोबां दावबायनो थाङो बेहाय फेमिलि लानानैबो बेहाय जेबो उसुबिदा गैया।
औ औ। ओ नोंथाङाबो माया फोर सोंनो दंबा आंनियाव सोंजागोन। हेल'
नोंथाङा मा खालामना मोजां मोनो ओरैनो थानाय समाव?
औ आंथ' ओरैनो थानाय समाव मेथाइ खोनासंनानै जोबोर मोजां मोनो मानो होनब्ला मेथाइ खोनासंनानै ओ जुदि आङो मालाबाफोर टेनसनफोराव थाब्ला एबा बरिंफोर मोनोब्ला मोननैसो मेथाइफोर खोनासंनानै आङो गोसोखौ गोजोन होयो आरोना ओरैनो थाना आं बांसिनानो मेथाइखौ खोनासङो।
ओम मोजां
औ
नोंथाङा ओरैनो जोंनि नैबे आसामनिफ्राय बाहेरायाव जेरावबो थांफेरना मोनाखै होनबा?
औ आङो खनसे थांबाय मेघाल मेघालया होननायाव।
औ बेनि जाय गा आरो जेनेबा मानसिफोरनि जेनेबा रायज्लायनाय फ्रा माबायदि रेसपन्स होयो जोंनि नैबेनि मानसिफोर थांबा? बेनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायथिना हो
औ आं जेब्ला थांदोंमोन अब्ला बिसोरनि सुबुंफोरा इंराजि रावसो रायलायदोंमोन दै हिन्दी बारा रायलाया। जोंनि रावखौथ' रोंखाया बिसोरो इंलिस गोजा रायलायो ओ मोजाङैनो बुङो जेब्ला नोंथाङा सोंबा जेनेबा बिसोरनि मानसि सुबुंफोरनियाव नोंथां आंहा लामाखौ सि सिनायाखै बे लामाया माखै थांबा मोनगोन होनबाना बिसोरो मोजां खिन्थाना होयो आरोना आरो जायगाखौथ' बुंनो नाङा बेवहाय अखा हाबाय थानायजों थुला सुला जाया मोजां सिदोमा जानाथायो थान्दा जायो आरो ना जागाया आरो बिदुंफोराबो मोजाङैनो थायो आरो बेवहाय जोबोर मिथिंगाजों बुंफबना थायो हायेन एरिया नालाय गोजौ गोजौ फाहारसाफोराव न' नुनो मोनो जोबोर मोजां मोजां आरो बिसोरनि न' फोर लुनायफोर डिजाइनफोराबो गोबां साफा साफा आरो सुबुंफोराबो मोजाङै गानै जोमै ओंखारबोयो गावजों गाव खामानियाव मुखुब जाना थायो रावखौबो एना एनि सानलायलाया आरोना आरो बेवहाय बेरायनो थाखाय गोबां जायगा दोङो सेभेन फल्स ओमफ्राय मौसुमि गेब बेफोरबायदियाव थांनो हायो आरोना जेराव थांनानै नोंथाङा गोग नलेजबो बारायनो हागोन बेफोरबायदि गोबां जागा दोङो आरो बेवहाय बेलेग गुबुन गुबुन हादरनि दावबायारिफोरबोनो हाय फैयो आरोना। गोबां उम बिबांनि। आरो बेवहाय ओ थांनानै जोङो रुम सुमबो लायनो हागोन जेराव जोंना ओ जोंनि आसामफायथ' गोजान नालाय सानसेनो थांना सानसेनो फायनो नालाय बेनिखायनो रुमफोरनि गोबां उस सुबिदा दोङ आरोना जायनि बे ना जोबोर खम। बेफोरबायदि गोबां सुबिदा दोङ बेवहाय। आरो थांनानै नोंथाङाबो बुहुत गोजोननाय मोनगोन। नोंथाङा हायोब्ला ओ लाइफआव खनसेबाबो थांना नाय जोबोर मोजां जागाया।
नोंथांनिफ्राय मिथिना मोननानै आं जोबोद मोजां मोनबाय। आरो नोंथांनिसिम साबायख'र मानोना जेनेबा बेफोरबायदि नलेजखौ नोंथाङा आंनो सेयार खालामना होननायनि थाखाय आं मिथिबाय दा आंबो गुबुन सासे मानसिनो फोरमायना होनो हागोन।
औ औ नोंथां।
खोनानानथ' ओम जोबोर मोजां मोन दो आंबो लाइफआव माने सम मोनोबा आं खेबसेबाबो थांनायना नायगोन बे जायगायाव।
औ औ आ नोंथांखौ इयुनाव बेफोरबायदिनो रायलायफिनगोन होनगो ना आसा थाबाय ओ जोंहाद' दा समा जाबाय बेनि खायनो नोंथांखौ बे समावनो बिदाय लासि आं सानबाय आरो ना। ओ नोंथांजों रायलायनाबो आं जोबोर मोजां मोनबाय। गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथाङा जा बाथ्रा खिन्थादों आंनि थाखाय जोबोर मोनसे मोजां नलेजेबोल नों आरो नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय एबा गियान मोननो हाबाय। बेनि थाखाय नोंथांनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय नोंथां।
गोजोन्थों गोजोन्थों नोंथां।
गोजोनथों दे होम
दे औ औ दे नोंथां।